हेलौ औ खोनादो
अ नोंथाङा मा खालामदों दायो
आङो उन्दुनासो दंमोन नै सिखारबाय
नोंथाङा फ्रि नामा
जिरायना दा थाबाय आरो उथिखांनानै
अ ओ नोंथांजों आङो मोनसे ओ आयदखौ लानो फैदोंमोन दैनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा दैया मा मायाव खामानि होयो जोंनि थाखाय मानि गोनांथि दैयाखौ नायना होनागोन आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां दैया जोंनि थाखाय मा मायाव बाहाय जायो बेनि सायावसो सावरायगोन नामा होनदों नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना हेलौ नोंथां अ आङो दैनि सायाव आं नोंथांनो खोन्थानोसै फंनैसो ओ दैया जोंनो माखासे खामानिफोराव बाहायनो हायो बा जोङो दैखौ जोङो लोंनोबो हायो दैया जोंनो मा होनो खोथिया फोनायफोरावबो जों फुख्रिनिफ्राय दैखौ लाबोनानै जोङो बाहायनो हायो बेजों लोगोसे मासे जोङो मोसौनि दै दौनायावबो जोङो दैखौ बाहायनो हायो मानसिनि लोंनायावबो जों बाहायनो हायो आरो माखासे जों हाबाफोरावबो बाहायनो हायो जेरै हाबाफोर जायोबा जोङो माखासे दैनि गोनांथि जानायफोराव जों दै खौबो बाहायनो हायो जेरै जों आरोबाव दैखौ जोङो जि सुनाय आरो माखासे बायदि बायदि हाबाफोराव जों दैखौ बाहायनो हायो जेरै जोङो लोंनाय लोंनायनि अनगायैबो जों माखासे गुबुन गुबुन खामानिफोराव जेरै बिबारफोर बिबार गायबाथाय जों बिबारनो दै होनायाव जों दैखौ मा होनो दैखौ बाहायो बिबारफोरखौ जों साबसिन खालामनो थाखाय जों बिबार गायोब्ला बै बिबाराव जों माने दैखौ होनांगौ जायो आरो बिनि थाखाय जोङो माखासे बुंनो थाङोब्ला जोङो दैखौ गोबां बिथिङावनो जोङो बाहायनो हायो मोजां जायो आरो जोंनि थाखाय नोंनिबा मा सानगोन नोंथां बेनि सायाव नोंथाङा बिनि सायाव बुंदो एसे
औ औ आं नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ सुंद' बिबुंथि लाखिनोसै। ओ दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि ओ जोंनि थांना थानायाव दैया जोंनि थाखाय गोबां माने मदद होयो जोंनि ओ थांना थानायाव जोंनि मावनाय गोबां दैनि गोनांथि जायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ
औ जोंनि जानाय लोंनाय आरो जोंनि देहानि थाखायबो दैया जोबोद मोजां माने जोंनो दैखौ नांगौ जाखायो जोंनो लाइफ जोंनो कन्टिनिउ माने दैजों नङाब्लानो जोंहा जेबो जाया। आरो दैया दैखौ जोङो गोबां बेलेग जायगाथिं जों मोननो थाङा बांद्राय बेबायदि ओ बेसेन गोसा होननानैसो जों बायनांगौ जायो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो जों ओ माने गोबां ओ दैखौ मोननो हायो गुबुन जायगा जोंनि ओ जायगाफ्रावसो एसे ओ एभेलेबेल दं जोंनि बे दैया आरो दैनि जाहोनैबो गोबां ओ खहा खालामो बेबायदिनो गोबां अखा हायोब्ला दैफोरा गोबां माने बेबायदि आबाद मावनायफोरखौ ओ जो-जोबोद खहा खालामो जोंनि ओ बेबायदि खस्थ'यै मावनायफोरखौ गोबां माने बेबायदिनो नस्थ' खालामो आरोना दैजों दैयाबो जोंनि बेबायदि ओ गोबां माने न'फोरखौबो जों ओ नस्थ' खालामनायखौ आं नुनो मोनदों जोंनि बे ओनसोलाव बेबायदिनो दै देरनाय बिदिनो लामाफोरखौबो गोबां माने नस्थ' खालामनानै बेबायदि बायहोनायखौ आं नुनो मोनदों आरो। ना नोंथाङाबो एसे खहानि बागै बुं-बुंनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन
औ
नोंथां माने जोंना दैबाना बा दैया दै होनोब्ला जोङो माखासे दै थायो ओमफ्राय अखा हानानै जोङो दै जानाबो दैबो जायो ओमफ्राय जुदि बांसिन अखा जायोब्लाथाय मा होनो दैबाना जानानै आरो गाहाय ओनसोल बा बिथ बेफोर ओनसोलाव बांसिन अखा हानानै दैबाना जायोबा गोबां खहा जायो जेरै पाक्का लामा गैयाब्लाथाय बै जायगायाव माने अखानि दैया गोगलैबाथाय हाब्रुवा जानानै मा होनो थाबायनो हायि जायो बा गारि सलायनो हायि जायो बा साइकेल सलायना थांनो हायै जायो बा अबेबा मोनसे जायगायाव जोङो खामानि मावनो थांनो नागिरोब्ला जोङो बेरायनो थांनो नागिरोब्ला बै जायगायाव माने ओ सम बायदि मोनहैया जायो जायनि जाहोनाव मा होनो लामाफोरा हाब्रु जानायनि जाहोनाव लामाफोराव खन्द' खन्द' दै थायो अबेबा बबेबा जायगायाव मा होनो ओ लामाफोरा मोजां नङैनि जाहोनाव बांसिन अखा हानानै बा बांसिन दै जायोब्लाथाय बेफोरबायदि जायो होननानै आं सानो आरो आरो जों नुनो मोनबावो दे जों दै होनो ब्ला जोंनि जायगायाव जोंनि जायगायाव दैखौ एभेलेबेल मोनो नाथाय गुबुन जायगायाव दैखौ जोङो मोननो थाङा दैनि थाखाय जों गोबां खस्थ' खालामनांगौ जायो जेरै जोङो दै मोननो थाखायनो अबेबा जायगा बा अन्थाइबारि बा मा होनो बालानि माबायाव अन्थाइनियाव मा होनो खुरनानै बा दैखौ लायनो गोनां जायो नाथाय बेफोरबायदि ओनसोलाव गोबां खस्थ' जायो आरो दै मोनै जायगायाव दा जोंनि ओनसोलावथ' बांसिनै दै मोननाय जायो बिनि थाखाय जोङो दैनि थाखाय एसेबां खस्थ' नंबावासो फारसेथिं दैया अबेबा जायगायाव मा होनो खस्थ' ओमफ्राय फारसेथिं अबोबा दैया माने खहाबोखायो खालामो आरो बांसिनै दैखौ जोङो खहा आरो मोजाङाव बेहाय बांसिनै जों मोननाय जायो दै खौ दै होनोब्ला जोङो आरो इखौबो बुंबावनो हायो जों दैयाव जों गोबां रोखोमनि अखा अखाया गोबां हाबाय थायोब्ला दैयाव बा फोथाराव आबुङै दैया बुंफबजोबो बा बै जायगायाव नाबो मोननाय जायो बा ना खौ जोङो हमनानै दैनिफ्राय जों लायनाय जायो नाखौ हमनानै जोङो न'आवबा लाबोनानै जों फाननोबो हायो बा जोङो ओंख्रि बा माबा मोनसे खामानियाव जों बाहायनानै बा फाननोबो हायो जों नाखौ जों बिनिफ्रायनो जों बुंनो हायो बा दैखौ जोङो मुलाम्फा एबा मा होनो खहायावबो जोङो बांसिनै मोननो हायो बा ओनसोल लाना ओनसोल लायै माने दैया खहा आरो मोजांबो हाबा मावो होननानै आं सानो नोंथां नोंथाङा बेनि सायाव आरो आंनो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ ओ दै होनोब्लाथ' ओ दै गैयाब्ला ओ जोंनि हायावथ' जेबो गैया राहा गैया। नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ
ओ बेबायदिनो दैया माने मानसिखौ गोबां माने खैफोदावबो लाङो बेबायदिनो मोजाङावबो लाबोयो नों नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां माने बेबायदि खस्थ'फोरबो मोनो मोनो आरोना ओ मानसिफोरनि बेबायदि आबाद मावनायफोरा गोबां नस्थ' जादों आरो गोबां बेबायदिनो जिब जुनारफोरा फिसिनायफोरा न'आव माने दै बानाजों थांफानो हमदों आरो ना।
औ औ औ
बेबायदिनो लामाफोराव नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ बेबायदि मेन रड गैयाब्ला बेबायदि हाब्रु जायो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो सैसोनांगौ जों जानां दं आरोना बे दैनि गेजेर जों बेबायदि अबावबा जोंनि ओनसोलाव दालां गैया दालांखौ जोङो माने दैखौ बिराद खस्थ'यै जों बारनांगौ जायो बेबायदि जों सैसोनानै दङ बेबायदिनो गोबां माने ओ दुखु खस्थ'यै जों माने जोंनि ओनसोलाव सोलिनायखौ जों नुनो मोनदों ओ आरो गोबां ओनसोलफ्रावबो बेबायदिनो दै बानाजों ओ बेबायदिनो ओ आंथ' बांसिन खोनानाय मोनोबा बेलेग जायगाथिं बेबायदि दै बानाजों गोबां सुबुं फोराबो गावनि ओ जिउ खोमानायखौ जों नुनो मोनदों गोबां माने बेबायदि ओ सानथि गैयि गोबां माने दुखु खस्थ'जों माने सैसोनानै दं आरोना गोबां मानसिफ्रा जोंनि बेबाय जोंनि थिंसो बेबायदि गोबां ओ बांद्राय बेबायदि बांद्राय खहा जायाखै मोजाङै सोलिनो हादों गुबुन जायगाथिं बेबायदि ओ दैयाबो खमै जायो आरो दैयाबो ओ बेबायदि खहा खालामो खालामबाथाय खालामो जोंनि ओनसोलजोंसो मोजाङै सोलिनानै दङ बेलेग ओनसोलजों गोबां माने दुखु आन्जादफ्रावसो बिबायदि सैसोनानै दङ आरोना दैनि गेजेरजों आरो दैनि गेजेरजों होनोब्ला जों गोबां माने ओ आबादफोरखौ ओ मावनो हायो दै गैयाब्लाथ' जों आबाद मावनो हाया ओ गोबां बेबायदि ओ खेथि खालामनाय माइ दाथ' माइ गायनायनि सिजोन ओ माइ गायनायाव जोङो दै नांगौ दै नङाब्ला थ' जेबो जाया ओ फार्स्टआव जोङो बेबायदि माइ गायनो थाखाय जों ओ खोथियाफोरखौ फोनांगोन दै थाब्लासो जोङो बे हालौवनानै जोङो खोथिया फोनो हागोन अब्लासो जोङो ओ बेबायदि आलि दाननानै बेबायदि आलि खोखांनानै बेनि उनावसो जों दै थायोब्ला जों आरो एवबावनानै जोङो माने माइखौ गायनो हागोन होमब्लासो जोङो जोंनि दै ओ थाब्लासो जोङो जोंनि आबादफोरखौ जों मोजाङै मोननो फि थाइखौ हागोन खोनादोंदा नोंथां ओ नोंजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां ओ आरो उनाव बेबायदि समखौ जों मोनबावनो हाथोंसै नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां
गोजोननाय थाबाय दे नोंथां